थां हेलोव हेलोव नोंथां खोनादोंना? औ।
औ खोना नोंथां औ।
हेल' नोंथां ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोना औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि हामलायनाय जासिनाय थाबाय।
नोंथांनियाव आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांनियाव ओ मोननैसो आयदानि बागै सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ जोंनिया आथिखालनि मुगायावथ' गोदोनिस्राय जोङो नोजोर होना नायोबा आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइजों सोलोंथाइ लानायजों ओ गोजौ फारसे दावखोलांनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
बेनि नोजोर होनानै बेनि बागै नोंथाङा नोजोर होनानै एसे। बुंफोरथिना होनो हागोन ना।
ओ बुंनो थाङोब्लाथ'। जोंना गुबुननि ओ माने गोदोनि आरो नैबे आथिखालनि मुगानो माने गोबां माने फाराग जाबाय आरो नोंथां माने ओ फरायनायनि फरायनायनि लेखा फरायनायनि माबायाव माने ओ गोबां माने बिदिनो जोङो गोरोबलायनायखौ माने नुनो मोनाखै आरो जेन गोदोनि दिनाव माने ओ गोबां सुबुङानो जोंना बर' सुबुंफ्रा गोबाङानो माने लेखा फरायनायाव माने ओ खममोन आरो उम जेरै बुंनो थाङोब्ला न'खरावबो माने बिदिनो खरसाबो होनो हायामोन नालाय नोंथां। जोंना ओ गोबां खस्थ'। ओ माने ओ फरायनायनि अनगायै ओ अनगायैबो जोंना निजेनि उदैखौ माने सुफुंनो थाखायबो रां एसेबो गैया जायोमोन गोदोनि दिनावहाय बिदिनो ओ फरायनायाव जोंहा गोबां माने खस्थ'मोन आरो गोदोनि माने ओ बिदिनो फरायसाफोरा गोबां खस्थ' मोनोमोन। जेरै ओ बिमा बिफाफोरा नांगौ बायदि फैसा बा नांगौ बायदि रां हरनो हायामोन स्कुलाव नांगौ जानाय टाइमावबो हरनो हायामोन। बेनिखायनो माने ओ फरायसाफोरा माने बिदिनो ओ जेनेबा जायबाबो माने बानाय जालाङो नालाय नों थां ओ नांगौबादि मोनाब्ला ओ बिदिनो माने बानानै फरायनायखौ माने गारनानै निजि निजि माने ओ गोजान गोजान जायगायाव बिदिनो कम्पानिफोराव खामानि मावनो थांनायखौ माने जों नुनो मोन्दोंमोन आरो। थां गोदोनि दिनावहाय आथिखालनि मुं गा होनबाथ' औ जोंना ओ रावबो माने न'खराव सासेबो माने फरायै सुबुंखौनो माने मोननो थांला आरो। थिखालनि मुगायावहाय ओ बुंनो थाङोब्ला जेन जोंना ओ गैयाब्लाबो जोंना आथिखालनि मुगायावहाय बिमाफोरा बिफाफोरा माने दाउ अमा फिसिनानैब्लाबो निजिनि फिसाखौ माने ओ फोरोंहोथारगोन आरो बिसिना माने मोनसे थांखि आरो बिमा बिफानिहाय। औ बिदिनो गथ'फ्राबो माने फरायसाफ्राबो बिदिनो बिमा बिफानि खस्थ'खौ नुनानैहाय गाव गाव बो एसे गोसो होनानै आथिखालनि मुगायाव फरायनायखौ जों नुनो मोनसै। ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि मुगायावहाय ओ फरायसाफोरा फरायनायजों लोगोसे निजिनि थांखिखौबो माने होसोलांनाय हो सोलांफानायखौ माने जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ जिबायदि फरायनायनि अनगायैबो निजिनि आखाइनि खामानिखौबो माने फरायसाफ्राबो माने मावफालाङो। आरो ओ जेरै ओ कमपिउतार फोरबो ओ माने सोलोंलांफायो आरो फारसेथिं ओ माने ओ हिन्जावसा माने ओ माबा फरायसाफोरा माने बिथिं हि सुनाय बा मेसिन सिखायनाय बेफोरावबो माने गोसो होलांफायो आरो आथिखालनि बेवहाय माने जोबां जे थिंबो माने जौगासारनो हानाय जाबोबाय आरो ओ दानि जुगाव माने रावबो बिदि गोग्लैनानै थासोनाय बा उनफिननानै थानाय रावबो गैया। आरो रावबो जेननानै थाया ओ लेखा फरायनायावनो जा बिदिनो माबा माबि खामानि बा निजिनि थांखि बेफोरावबो माने फासयनानै ओ रावबो थाया आरो नोंथां।
औ।
ओ दानि मुगा यावहाय ओ सासे फरायसाया फरायोब्ला ओ मोनसे नङा मोनसे गावनि थांखि माने जो नोङो ओ गसंहैनाय बा जाफुंसारनाय खौ माने जों नुनो मोनदों आरो ओ जेरै डाक्टर इन्जिनियार बिदिनो आर्मि पुलिस कामान्ड' बिदि- फोरावबो गोबां माने जोंनि फरायसाफोरा माने बिदिनो जब मावनानै माने सा- ख्रि मावनानै माने जाबोगासिनो दोङो
औ नंगौ
औ इडुकेसननि बागै बुंनो थाङ बिदिनो रावबो माने सुबुंफोरानो गेजेन नङा जोंनाथ' बर' सुबुंफ्रा गोदोनि दिनाव गोबां माने खममोन आरो लेखा फरायनायाहाय ओ दानि जुगावथ' ओ रावबो बिदि थाला बर'- फ्राबो गोबां बिदिनो इन्जिनियार ओंखारबाय डाक्टर ओंखारबाय बिदिनो ओ ओ आर्मिफोरावबो गोबां सुबुङानो माने सेलेक्ट जाबोगासिनो जोंना बर' सुबुंफ्राबो औ बि- दिनो माने देब्भेलप जालांबाय थानायखौ माने जोङो नुनो मोनदों आरो माने जौगालांबाय थानायखौ माने जोङो नुनो मोनदों माने आथिखालनि आरो गोदोनिखौ माने नोजोर होनानै नायोब्ल नैबे जोंनि दानि सोलिबाय थानाय मुगा बे सोलिबाय थानाय मुगायावहाय जोंना फरायसाफोरखौ बांसिन जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ दाना माने इडुकेसन माने फरायनाय होननानै बुङोबा जोंना दाना सरखारानो फ्रि हो- यो आरोना नोंथां ओ जेरै बिसिनि ना औ ओ बिजाबफोरखौबो माने गोदोनि दिनावबो ओ खम मोना आरो मा द्रेसफोर- खौबो माने गोदोनि दिनाव ओ खम होयोमोन गनायनाय जोमनायखौबो ओ आथिालनि मु- गायाव हाय ओ सरकारि सिकुलावनो माने जोंङो मेट्रिक होनायाव लासै फरायनो हायो आरो मेट्रिक होखांनायनि उनावबो ओ जोङो पिअ पास जानाय पिअ पास जानायाव लासैबो जोङो सरकारियावनो फरायनो मोनो आरो ओ बिदिनो पिअ पास जाखांनायनि उनाव जोङो बिए खौबो सरकारि कलेजावनो माने फरायनो हानाय सुबिदा जाबाय आरो ओ बेनिखायनो जोंना बिमाफ्राबो माने बांद्राय गथ'फोरनि थाखाय फरायनायनि थाखाय माने बांद्राय खस्थ' खालामनांगौनि बांद्राय गोनांथि गैया मानो होनब्ला जोंना ओ सरखारानो ओ माने खावसे माने खुबिदाखौ माने होनो होखादों आरो नोंथां बेनिखायनो फरायनाया जोंना सानफा ए- फा सानफा एफा माने जौगालांबाय जौगालांबाय हानायखौ माने जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
बिदिनो आरो इयुनावबो जौगालांबाय थाखागोन आरो जौगालांबाय थानो हाथों होननानै ओ माने बेखौनो नुहुरखायो आरो जौगालांबाय थागोनखौ माने जों नुहुरखायो आरो नों
नांगौ
नोंथाङाबो ओ माने बिदि फरायनानै जौगासारनाय बा गावनि आथिङाव गसंनाय हानायनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां ओ दानि दिनावथ' जोङो गोबां ओ लाइमोनफोरखौ जोङो जौगालांनायखौ नुबाय थादों नङा होमबा सोलोंथाइजों जोङो ओ सोलोंथायाइा मोनसे ओ गावनि गियाननि थांखि एबा जाफुंसारनायनि सिमां ओ नङा हबा जोङो दानि दिनाव जोङो गोबां नुनो मोनो बिदिनो बर'फोराबो जोङो बर' समाजाव बिदिनो जोङो बिमा बिफाफोराबो गाव गावनि फिसाखौ ओ बिदिनो सोलोंथाइ होलांनानै बिदिनो जाहोना लोंहो ना फेदेरलांनानै जोङो मोनसे थांखि थायो नङा होमबा नोंथां ओ गावबा गाव फिसाफोरखौ गावसोरखौ नाय इयुनाव नायफिननायनि थाखाय एबा गावनि फिसाया इयुनाव बिदि सोलोंथाइ लानानै गावनि आथिङाव जोङो गसंलांनानै आवगायलांनो गावनो बिदि सोलायलांनो हायो
औ नंगौ नोंथां
ओ नाबो जोङो गथ' गथायफोरनो सोलोंथाइनि बिबाङाव जोङो खम जाहोनायखौ जों नुनो मोनो जेसेबां ओ हायो जोङो गोसो होनानै बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होलांनायखौ नुनो मोनो दानिया थ' गासैबो बिदिनो फ्रि जाजोबबाय नङा होमबा जोंनि नांगौफोरखौबो जोङो मोननायनि गोनांथिया जोंनो एसेबां बिदि गोब्राब नंला ओ जोङो ओ गाननाय जोमनायफोरखौबो जोङो ओ फरायसालिनि जोङो ओ जों फरायसालिनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ जोङो मोनामोन ज खोन मोननाय बायदिबा जोङो आबै आबौ समनिफ्रायनो ओ बिथांमोना बुंनाय बायदि बिदिबा जोङो न'आव जि गाना थायो एबा गामसा एबा जि जोङो गाज्रिबाबो जोङो बेखौनो गानना थाङो होननाय खोनायोमोन ओ बिथांमोनहा बिदि सेन्देलफोरबो गानना थांनो मोनामोननो गैयिनि जाहोनाव रां निखावरि गैयैनि जाहोनाव बिथांमोनहा आरो बिमा बिफाफोरा ओ बारा बिदि गोसो होनानै बिथांमोनखौ सोलोंथाइ होनो हायामोन होनना मिथिनाय जायो नांगौबायायदि बिथांमोना ओंखामफोरखौबो जोङो सानसेनि गेजेराव खेबसे एबा बोथिसेल' मोनजायोमोन होनना मिथिनाय जायो ओ जोबोर गोब्राबमोन आगोलनि दिनाव बिदिनो न'खर सालायनायावनो गावनि नांगौ उदैखौ सुफुंनायावनो बेनिखायनो बिथांमोना गावनि फिसाफोरखौ जोङो गोसो बायदि नांगौ बायदि जोङो होनानै जोङो गावनि थांखिसिम सहै होनोनो हायो हायोमोन होनना मिथिनाय जायो नाथाय नाथाय दानि जुगाव जोङो ओ फरायसालिफोराव जोङो नांगौबायायदि जोङोओं ओंखाम ओंखामबो होनाय जायो बिदिनो गाननाय जोमनायबो स्कुलनि जोङो फरायसालिनि जोङो द्रेसखौ जायो एबा जोङो बिदिनो बिजाब जोङो सरकारनिसिमबो जोङो जोबोोर अनसुंथाइ मोननो हायो फरायसाफोरनि थाखाय जोङो आ गावनि बिदि एकाउन्टाव जोङो बिदिनो दानफा दानफा जोङो ओ बिदिनो अनसुंथाइ जोङो जिन जिनैजौ जिनैजौफोर जोङो मोननाय मोनो ओ बिथांमोना जोबोर ओ सोलोंथायाइाव जोबो बिदिनो गोग्गाथाव होनना बुंजायो ओ नाथाय जों आथिखालाव बिदि फरायबाबो जोङो गावब गाव न'खराव जोङो रांखावरि गारना फरायबाबो बिथांमोना ओ जाय बिथांमोना ओ सोलोंथाइ लानानै ओ बिदिनो ओ बुरजा बुरजा जौखोन्दो मोननानै ओ बिदिनो दाइन जि जौखोन्दो गुजि जौखोन्दो बिदिनो जिबा ओ ओ स्निजिबा जौखोन्दो बिदि मोननानै बिथांमोना स ओ बिदि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ गोबां मोनोओ बिदिनो नो उम ओ बिदिनो जोङो ओ देर मासफोराव जोङो ओ ब्रैजि रोजा ओ दाइनजि रोजा मोन दायो आसनि खोननाय नङा होनबा नोंथां? ओ बिनि सायावबो जोङो ओ बिदि जोङो गारि मोननाय जायो स्कुटिजोंनो नुनो मोनो बिथांमोनहा गोबां मुलाम्फा जायो नङा होनबा नों थां बेफोर फैादोंबो बिथांमोनहा नांगौखौ सुफुंना लानो हायो आरो थांलाय फैलायाव जोंहा गोबां असुबिदा जायो नङा होमबा जों नांगौ टाइमाव मोनाया बिद बिथांमोना
उम
जोबोर उखुबिदा जायो आथिखालाव जोबोर जौगालांगासिनो बिदिनो। ओ बिगियाननि जुग नालाय ओ दानि जुगाव जोङो बर' सुबुंफोरखौबो जोङो गोबां बिदिनो जौगालांनानै जोङो निजिनि नाजानायजों जोङो बिदिनो डाक्टर इन्जिनियार बिदि ओ फ-फरायसालिनि जोङो फोरोंगिरि ओ बिदिनो ओ आर आसाम उम पुलिस बिदिनो ओ जोङो इण्डियान आर्मि गोबां जोङो बर'फोरखौ बिदिनो मावबोनाय बिदि बिथांमोनखौ ओ बिदिनोओ जोङो साख्रि मोनबोनाय एबा जयन जाबोनायखौ जोङो गोबां दासिमाव लासै बिथांमोना गोबां ओ मोनबोगासिनो एबा जोंनिया बर'फोरा बर' समाजाव गोबां बिदिनो जौगालांबोगासिनो। आगोलनि बायदि ओ जोंनिया आगोलनिफ्रायाय गोबां जौगालांगास सिनो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिबा नोंथां ओ जोंनिया रायजलायनाया ओ बिदिनो लारायसिन लारायनायसि सिन रायलायनानै जोंनिया
औ।
हाबाय नङा होनबा नोंथां? ओ नोंथांजों औ रायज्लायनो मोननानै आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों नों नोंथांनिसिम रोजा रोजा साफायखरर थाबाय दे बिदिब्ला नोंथां औ।